हेल' नोंथां। औ। खोनादों ना नोंथां?
औ। खोनादों दे।
औ आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथां आङो बिगियाननि जौगानायनि बागै एसे आरो बिगियाननि जौगानायनि जौगानायाव जोङो मा मा खहा जाया बेनि बागै एसे बे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन ना
औ, नोंथां हागोन दे।
औ औ नोंथां बिदिब्ला आङो बिगियाननि बागै माखासे मुलाम्फा आरो माखासे खहाफोरखौ आङो एसे सावरायनि नोंथां।
औ।
औ बिदिबा आङो जागायजेनोसै नामा नोंथां? औ। बिगियान बुंनो थाङोब्ला जोंहा नोंथां बिगियान जौगानायजों जोंहा गोबां रोखोमनि मुलाम्फा जादों नङा होमबा नोंथाङा। जेरै जेरै जोंना लामाफ्रा मोजां जादों नङा होमबा नोंथां?
औ
आरो जोंहा गारि मथर ओंखारदों आरो गोजौनि बिरखं गाथोन ज जायगायाव जों अरुप्लेन होनो नङा होमबा नोंथां आरो ट्रेन बायदि बायदि रोखोमनि गारि मथरबो ओंखार खारदों नङा होमबा नोंथां जायखौ जोङो हान्था मेलायाव बाहायो नङा होमबा नोंथां? गारि-मटर ओंखारनाय मुलामफा नङा मुलाम्फा होनोब्ला नोंथां जोंहा दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगासिम नोंथांनो गोदो गोदायनि समाव गोबां सम नांगौमोन नङा होमबा नोंथां?
औ।
बे गोबां समखौ जोङो दा गारि मथर गाखोनायनि गाखोनायजों लोगोसे गारि मटर गारि म मटरनि हेफाजाब लानायजों लोगोसे जों दसे समनि गेजेरजोंनो गोबां समनि लामाखौ दसे समनि लामा दसे समनि दसे सम समजोंनो जोङो सुफुंनो हायो नङा होमबा नोंथां गोजा-गोजान समनि लामाखौ? जायनि जाउन जायनि जाउनाव जोंहा गोबां सम बासियो। नङा होमबा नोंथां? औ आरोबाव आरोबाव जोंहा आरोबाव जोंहा गोबां फरायनायफ्रावबो गोबां हेफाजाब होदों बिगियाननि जौगानाया मानो मानो होनोब्ला जोंहा जाय जिनिसखौ जोङो मोनथिया आरो नुफेरा बेफोरखौ जोङो मबेइलफ्राव एबा टि भि कम्पुउटारफ्राव जोङो सार्च खालामनानै जोङो नायनो मोनो आरो नुनो मोनो आरो मिथिनो मोनो नङा होमबा नोंथां? जाय जायनाव जोङो जायनि जाउनाव जोङो गोदान गोदान सोलोंथाइखौ सोलोंनो मोनो आरो नुफेरि जिनिसफोरखौ जोङो नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां अबेबा जायगाव मा जादों अबेबा जायगायाव मा जायाखै बेखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
ओम।
आरोबाव जोंहा बिगियान जौगानायजों जेरै ट्रेक्टर आरो बायदि रोखोमनि आबाद आबाद मावग्रा मुवा बेसादफोरबो ओंखारदों नङा होमबा नोंथां बेफोरजोंबो जों गोबां रोखोमनि मुलाम्फा जादों बुं माबा जादों बुंनो थाङोब्ला नोंथां। मानो होनोब्ला जोंहा गोदो गोदायथ' हाल खदाल मोसौ हालुवा लानानैसो हालौवोमोन। दुब्लिफोरखौ नङा होमबा नोंथां? आथिखाल आथिखालनि जुगावथ' दा बिगियान जौगानायजों लोगोसे ट्रेक्टर आरो गोबां रोखोम हा हाग्रा एवग्रा एबा हाग्रा हालेवग्रा मुवा बेसाद ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां?
औ।
औ जाउन जायनि जाउनाव जोंहा हाग्रा एवनाय एवनोबो गोबां नाखि सम नांगौमोन जायखौ जोङो मेसिनफोरनि गेजेरजों दसे समनि गेजेरावनो जोङो हाग्राफोरखौबो साफा खालामनानै लानो हायो नङा होमबा नोंथां? आबाद मावनो थाखाय आरो आरो जोंहा हालौवनो एबा हाखौ जावग्लिनां गोदो गोदायथ' हालेवो एबा आथिं माबा खदालजोंसो जावो जावग्लिनानै जों आबादफोरखौ गायनो हमोमोन नङा होमबा नोंथां गायनाय नुनो मोनोमोन गोदो गोदायनि समाव। दानि दानि दानि ओनसोलावथ' दानि जुगावथ' दानि दानियाथ' दाना बिगियान जौगानायनि लोगोसे नोंथां ट्रेक्टर ओंखारनायजों लोगोसे जोंहा गोबां बुरजा बुरजा हाखौबो दसे समहालागै हालेवबाय हालेवनायनि गेजेरजोंनो मोजाङै हालौवखांनायनि उनाव जोंहा बेयाव आबाद लाना आबाद गायनानै मोननो हायो नङा होमबा नोंथां बिनि थाखायबो जोंहा गोबां मुलाम्फा मोनो बिगियान जौगानायनि गेजेरजों आरोबाव गोदान गोदान रोखोमनि मुवा बेसाद ओंखारदों। नङा होमबा नोंथां जेरै मबाइल फन, कारेेन्ट आरो सार्च लाइट बायदि बायदि रोखोमनि मुवा बेसाद मबाइलखौ जोङो मानि थाखाय बाहायो होनोब्ला जोङो नोंथां जोंहा औ फोरमायनो थाखाय जोंहा लाइजामनि हेफाजाब जानाय जेनबा नङा होनबा नोंथां खोनादोंना नोंथां औ दानि जुगावथ' आरो दाथ' मबाइल ओंखारबाय नङा होमबा? नोंथां जायखौ जोङो जामबुं होनो जों जामबुंनि गेजेरजों दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे गोजान जायगायाव थायोब्लाबो जोङो जोंहा बेजों कन्टेक्ट हायो एबा लायरायनो हायो नङा होमबा नोंथां जों मबाइल नाम्बार होनानै जों जों कनतेक थानो हायो एबा लायरायनो हायो खोथाफोरखौ सावरायनो हायो मोजां गाज्रि नङा होमबा? होमबा नोंथां फोरमायलायनो हायो औ बिनि थाखाय जोंहा मुलाम्फा जायो आरो आरोबाव जोंहा नु फेरि जिनिसफोरखौ जोंहा बेयावनो नुयो आरो गोबां गोबां गोदान गोदान खौरां खौ जों नुनो मोनो जों मिथिफेरै थांफेरनो मोनै जायगाफोरखौबो जों बेयाव नुनो मोनो नङा होम बा नोंथां औ आरोबाव गोबां रोखोमनि लाइट फोरबो ओंखारदों लाइट जायखौ जों सार्सलाइथ होनो नङा होमबा नोंथां? गोदो गोदायनि समावथ' जोंहा टर्स एब केरासिन सावनानै केरासिन थ' केरासिन सावनानैसो फरायोमोन नङा होमबा केरासिन बा थिजोंसो फरायोमोन नङा होमबा नोंथां दानि जुगावथ सार्च लाइट तर्च गोबां रोखोम रोखोमनि जोंग्रा आरि जोंग्रा मुवा ओंखारबाय नङा नोंथां? कारेननि जाय खौ जोङो दा नुनो मोनो लेखा फरायनायाव बाहायनाय जायो जों साच लाइटफोरखौ कारेन्टफोरखौ जोङो। लेखा फरायनायाव बाहायनाय जायो नङा होमबा नोंथां आरोबाव जोंहा कारेन कारेनबो मोन्दों कारेनखौ जोङो गोदो गोदायथ' कारेन्टबो गैयामोन नङा होमबा‌ नोंथां जोङो अबेबा दाबसे जायगायावबो थांनांगौबाबो न' खाथि खाला थांनांगौबा जोङो लेन्थनाव अर फोजोंनानैसो थाङोमोन नङा होमबा नोंथां दानि जुगावथ' मबाइलबो ओंखारबाय मबाइलाव थसबो मोनो आरो टसबो मोनो जोङो गोबां रोखोमनि जोंग्रा मुवा बेसाद मोनो नङा‌ होमबा? बा बाजार ओनसोलफोराव जोङो दा बिनि‌‌ बिनि‌ जा थाखाय जों जोंहा मा मुलाम्फा जायो होमबा नोंथां जोंहा दाबसे जायगानि मोनसे नखराव थांनोब्लाबो जोंहा बे लाइट एबा टर्चखौ जों मोनायाव सेरनानै जोङो थांनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ
आरोबाव जोंहा कारेन्ट कारेन्ट मोनदों कारेन्टखौ कारेन्टखौ मोननायनि जोंहा मुलाम्फाया जाहैबाय फाय जोङो गरम गरम बोथोर बोथोराव जोङो फांखा बायदि बायदि रोखोमनि मुवा बेसाद एसि फांखा सालायनानै जोङो गरम बोथोर फोरावबो थानो हायो नङा होमबा नोंथां?
उम
आरोबाव बिदिनो गोबां गोबां रोखोमनि मुलाम्फा जाबाय आरो मुलाम्फा मोन्दों जोङो बिगियान जौगानायनि जाउनाव
औ
आरोबाव माखासे बिगियाननि बिगियान जौगानायनि माखासे खहा फोरबो दङ नङा होमबा नोंथां
औ औ
फोरखौ होनोब्ला जोंहा जेरै गारि मथरखो खारनायनि उखुन्दै गनाय एबा रासायनिक गेस गनाय आरो गोबां रोखोमनि बिफां लाइफां दानफायबाय ना नङा होमबा नोंथां? बिगियान जौगानायजों लोगोसे आरो बेफोरनि थाखाय जों जोंहा गोबां खहा जायो खहाबो जाबोदों नङा होमबा नोंथां जेरै बारा गेब्रेंदों बारा गुबुंले जादों नङा होमबा नोंथां बिफां लाइफां दानफानाया बारा जादों जाउनाव जोंहा अक्सिजेनखौ खम लेभेलनि मोनदों आरो गोबां रोखोमनि बांसिन गरम जादों नङा होमबा नोंथां? बिफां लाइ बिइफां दानफायनायखाय आरोबाव जोंहा बे गारि मथर जेरै ट्राक मटर साइकेल आरो गोबां ट्रेन बायदि बायदि रोखोमनि गारि खारनायाव जे उखुन्दै गयो बेफोर उखुन्दैया जोंनि अक्सिजेन आरो बिफां अक्सिजेन आरो बारफोरखौ गाज्रि रोखोमै गुबुंले जाहोनायखौ जों नुनो मोनो जायनाव जायनि जाउनाव जोंहा लासै लासै बेराम जानो हमगासिनो नङा होमबा नोंथां
उम
आरोबाव जेरै इथा सावो नङा होमबा नोंथां इथा इथाथ' दा दानि जुगाव गोदोनि जुगावथ' हाफोरजोंसो न' बानायोमोन नङा होमबा नोंथां? दंफांनि बिलाइफोरजोंसो न'फोरखौ बानायनाय नुनो मोनोमोन गोदोनि समाव आरो दानि जुगावथ' नों नोंथां बयहाबो पाक्कान' बानायनो थाखाय बाला अनथा नाथाय सिमेन्ट बाहायनाय जायो आरो इथा बाहायनाय जायो नङा होमबा नोंथां इथाखौ माबोरै बानायो? होनबा इथाखौ जोङो हानिफ्रायनो बानायनाय जायो इा इथाखौ बानायनायावबो गोबां रोखोमनि बार गेब्रेङो आरो आरो बोथोर जायगाफोरखौ थासारि फोरखौ गाज्रि खालामो मानो होनोब्ला जोंहा इथाखौ खयलाजोंसो सावनाय जाया नङा होमबा नोंथां? जोंहा हाजों हाखौ दाफबनानै दाफबनानै हाखौ गोरा खालामनो थाखाय जोंहा खयलाजों बेखौ सावबाय थानाय जायो। जायो नङा होमबा नोंथां जाय सावनायाव खयलाजों सावनायाव खयलाजों खामनायाव बियो गोबां रोखोमनि गाज्रि महरै उखुन्दै गयो नङा होमबा नोंथां? जायखौ जाय फुनन्दया जोंनि देहायाव हाबलाङोब्ला गोबां रोखोमनि बेराम जायो, जेरै केन्सार बायदि बायदि रोखोमनि बेराम जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
नोंथांमोननि ओनसोलजों नोंथांमोननि ओनसोलजों बिगियान जौगानायनि थाखाय मा मा मुलाम्फा जादों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां। ओ दा जोंनो बुंनो थाङोब्ला जों मोनसे जेनेबा बिगियान आदब खायदानिफ्राय जोङो दानि समाव मोनसे पजिटिभ मोनसे माने मुलाम्फा मोनो नङा होमबा? दा नोंथाङा फोरमायनाय रोखम जेरैबायदिहाय बिगियाननि आदब खायदाजों जोङो जेनेबा दा हमना ला गिदिर गिदिर फाहामसालि एबा गिदिर गिदिर बेराम जानायनि थाखाय गिदिर गिदिर फाहामसालि ओंखारदों लोगोसे बेफोरखौबो माने फाहामनो हानाय राहा दंहोनदों नङा होमबा गोदोनि समावथ' बेफोरबायदि नङामोन दा ओ गथ' गोरलै स सासे जोनोम ज जादों मोनबाबो न'खरावनो जोनोम जादोंमोन नङा होमबा। नाथाय आथिखालाव जेरै बिगियान आदब खायदाजों जों गुबुन बायदि बायदिसिना बेमारनि थाखाय बायदिसिना बिगियाननि आदब खायदाजों माने बेफोरखौ दहननाय जादों बा एबा फाहामनो हानाय जादों आरो। मानसिनि जिउनि आयुखौ बारायलांनो हानाय जादों आरो लोगोसे नोंथाङा फोरमायनाय थांलाय फैलाय एसे खम समनि गेजेरावनो जोङो ओ जेनेबा ओ जुदि ओ माने गोदोनि समखौ लानानै बुङोब्ला जुदि गोदोनि समाव ओ माने सप्तासे लायोमोनब्ला दानि समाव सानसे एबा साननै सानथामावनो मोन बेफोरबायदि आरो माने ओ माने थांलाय फैलाय थांलाय फैलायाव जोंनिया एबा थांलाय फैलायनि अनगायैबो जेरैहाय ओ नोंथाङा फोरमायनाय रखम जामबुंखौ खुनु जोङो माने ओ माने जोंनि बुहुमखौनो जोङो मोनसे माने पकेटाव लानानै गिदिङो नङा होमबा? बेयावनो जों गासिखौबो आरो सोरनो सोरजोंबा मायबा बुंनो गोनांबा लोगोसे मायबा मिथिनो गोनांबा एबा सोलोंथाइ लानो गोनांबा एबा जायगा नायनो गोनांब्ला जोङो जियानो नाया मानो जोङो बिगियाननि आदब खायदाजों बेफोर जानबुंआवनो नुनो मोनो मिथिनो मोनो। मोजां गाज्रि मोनो पजिटिभ नेगेटिभ मोननैखौबो मोनो आरो। बेनि गेजेरजोंनो दा मावनाय दांनायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला आबादारिफोरखौबो गुबुन गुबुन जेरै ओ ट्रेक्टर बायदिसिना बाहायो गायनायावबो मेसिन बाहायो मुलि बायदिसिना सारनायाव बो दै बायदिसिना सारनायावबो माने गुबुन गुबुनन माने आबादावबो बिगियाननि आदब खायदाजों गुब गुब रो खोमनि जालांनो हमदों नङा होमबा। दा गुबुन जायगाफोराव थाङोब्लाथ' ओ फिथाइनि माने फिथाइनि महरखौनो सोलायलांदो आरो। बेफोरबायदि, माने मुलि बायदिसिना होनानै बेफोरबायदि, लोगोसे आरो दा ओ थांलाय फैलायायावबो बुंबाय बिदिनो, लोगोसे आरो जोंना माने बिनिफ्राय गाज्रि माने बिगियाना दखानिनिफ्राय जोंना जेरै गाज्रिबो जादों जेरैबायदिहाय नोंथाङा फोरमायनाय रखम जोंना आबहावाया गारि मथरनि धुङा बायदि सिनाजों लोगोसे बायदिसिना माने ओ बिदिनो खावनायानो जा बा बायदिसिना खामानि मावनायानो जा गोदिर गिदिर माबा थायो नालाय बेफोरबायदि इबा बायदिसिना गुबुन गुबुन थायोना, बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय धुङा माबा, कम्पानि बायदिसिनानिफ्रायबो ओंखारनाय, बेफोर बायदिनिफ्राय माने जोङो कार्बन डाइ अक्साइदखौसो बांसिन मोनबाय थादों, लोगोसे अक्सिजेननि माने मोननाया जोंना जोबोद खमि लांदों आरो। लोगोसे जोंनि देहायाबो जोबोद लोरबां जानानै फैदों देहानि फारसे बुंनो थाङोब्लाबो लोगोसे आरो ओ माने गोदोनि समाव न'खर न'खर मावना जानाय एबा आबादा मावना जानायनि अन गै दानि समाव गिदिर गिदिर कम्पानि बायदिसिनाव थांनानै थङा बा